औ औ दे। ओ आङो बिदिब्ला नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै आरो ना जोङो। ओ दानाय लुनाय औ बर'फोरनि माने दोरोङारि दानाय लुनाय बिनि सायाव सावरायनि आरो जोङो। अ अ। ओ बिदिब्ला नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनायनि सायाव एसे फोरमायनानै हो होनो हागोन नामा?
औ औ। हागोन नोंथां ओ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंना गो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि आइजो माहारिफोरा दानाय लुनायाव जोबोद मुखुब जानानै नुबोदों बे जानायखौ दासिम जों आथिखाल मुगायावबो। नुनो मोनदोंदि खायफा खायफा आइ आइजोफोरा दासिमावबोहाय ओ गावनि गाननो थाखाय आखाइजोंनो दानानै ओ जि जि दानानै गाननायखौ जों ङो नुनो मोनबोयो नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो दानाय लुनाय होनो ब्लाथाय जोङो गिबियावनो माबोरैहाय दानांगोन होनोब्ला जोङो ओ दानाय लुनाया जोंना गोबां रोखो खोमनि दोङो जेरैहाय जोङो मेसिनजों दानाय बेबायदिनो न'आवहाय सालखु खुन्था गायनानै बा हिसान ओ सोंनानै दानाय। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय ओ थिग बेबायदिनो जोङो जिखौ माबोरैहाय दायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बाजार बा गलानिफ्राय खुन्दुं बायनानै लाबोग्रायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय
उनावहाय बे खुन्दु'खौ जोङो ओ माइदि होनानै
ओ लामनाय जायो। आरोना नोंथां जाहाथे बे दिरुङा ज'आ बेनि थाखाय गोरा खालामनो थाखाय जोङो मायदि होनानै बेखौ सानदुंआव फोरानना दोनग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जन्थर बा सोरखियाव होनानै बबिनावहाय मुस्रा साग्रोनाय जायो आरोना ओ बे मुस्रा साखांनानै
रासो बा जेनथेर बेयावहाय जोङो सोंनाय जायो आरोना नोंथां सों सोंखांनानै जोङो बै सोंखांनायखौ जोङो रासोआव ओ खायनानै सोनाय जायो आरोना नोंथां। सोखांनानैहाय ओ बेयाव बेबायदिनो जोङो हिसान सालियाव लाबोनानै जोंनाथ' बेयाव गोबां रोखोमनि मुवा नांगौ नालाय जेरै जोंनो गान्दै नांगौ। रासो नांगौ ओ गनसा गनसि ओ बेबायदिनो
बिदिनो साल माखु बायदिसिना नांगौ आरोना नोंथां जोंनो सि
याव बेबायदिनोहाय जोङो जिखौ दायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो ओ आइज जो माहारिखौ नुनो मोनोदि आइजो माहारिया गावनि गावसोरनि गोसो मुथे जेरैहाय जों बर'नि धोरोङारि आगर दङ जेरै फारौ मेगन आगर हाजो आगर दाव दाउसा मोख्रेब आगर दाउथु बिबार आगर बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि आगर दङ आरोना बेबायदिनोहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि गाननो थाखाय जिफोरखौ बेबायदिनो दायो बेबायदिनो आरो हौवा माहारिफोर फोरनोबो गानहोनो थाखाय ओ गावनि आखाइजोंनो बा आर'नाइफोरखौ जों दानायखौ नुनो मोनो दानियाथ' आथिखाल मुगायाव ओ जोङो बारा एसेबां हिसान सालियाव दानायखौ नुनो मोनला। दानिया जोङो मिसिंजों ओ दानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
सानसेयावनो जोंनिया ओ जिबा नैजि खानसो लागै दिहुननाय हायो आरोना जिखौ गोदोथ' जोङो सानसेयाव गांसेबा गांनैल' दिहुननो हायोमोन जि दानानै दानिया नाथाय जों दानिखौ नायोबोला सानसेयाव मावनो जिखान बा नैजि खानसो दिहुननो हायो आरोना नोंथां जि दानानै
ओ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा बर'नि औ औ हागोन दे। गोदोनि समावथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो नायोब्ला माने जि दानायफ्रा बांसिनानो गोदो जोंहा इन्दि खुन्दुंफोरजोंसो दानाय नुयोमोना औ बर'फ्राथ' इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि खुन्दुंनिफ्राय माने जिफोरखौ दानाय जायोमोन आरो गोदो बांसिन। बिदि थावख्रि लुनायहाय ओमफ्राय गोदोनि समाव माने बिदि। हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय खुन्दुं बेफोरबो गैयामोन नालाय गोदोनि समावथ' बेनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे इन्दि खुन्दुं फिथोबनिफ्राय एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो माने खुन्दुं दिहुननानै दानाय जायोमोन आरो। बेनि उनावहाय कालारफोरखौबो माने इन्दि खुन्दुंआथ' माने कालार थाया नालाय बिदिनो। जेनबा एसे गावनि आनथा। थायो खिन्थु बेलेग बेलेग कालार होनो थाखाय माने गोदोनि सुबुंफ्रा बिदिनो बिबार बिलाइ बायदिसिना बा सिलेखा फिथाइफोरनि खाालार बेफोरखौनो बाहायोमोन होननानै माने जोंङो नुवाखैबाबो खोनानो मोनो आरो आरो बिजाबफोरावबो फरायनो मोनो बिनिफ्राय बेफोरखौ होनानै जिफोरखौ दानानै लायोमोन होननानै मोनथिदों आरो गोदोनि समावथ' जोंहा जि दानो रोङाबा माने आइजोफोरखौ हाबा हरनोबो गोब्राब बेफोरबायदिमोन आरो माने बयबो आइजोफ्रानो माने जि दानो रोंखाथारोमोन आरो जोंना बर'फोरनिया औ बेनिफ्राय ओ आथिखालावथ' माने दानि आरो गोदोनि रुजुनानै नायोब्ला माने आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय जोंहा ओ बिदिनो गोदोनि समाव बयनिबो न'ख न'खर न'खर हिंसानसालि जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने बियो खमायलां आरो नुनोनो मोनला ओ आथिखालावथ' बांसिनानो बिदि मसिनफोरजों दानाय एसे से ओ सोंनायफोरखौबो आथिखालाव माने मेसिनजों सोंनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो जोंना नङाबाथ' ओ गोदोनिया ओ बिदि जोंहा लामाफोरावसो लामा गोलाव लालायनानै बिदिसो सोङोमोन फोरखौ ओ दानियाथ' मेसिनजोंनो सोङो मेसिनजोंनो थुनो माने गास गसिबो खामानियानो मेचिनजोंनो जाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय औ बेफोरखौ नायोब्ला माने ओ जि दानायखौ इजिसिन जादों होननानैबो बुंनो हागोन नाथाय जोंनि दोरोङारि आदबफ्रा माने एसे गोमालांनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोन मोनो आरो आरो बेखौ नायोब्ला बेनिफ्राय ओ गोबां आथिखालाव थ' गोबां आइजोफ्रानो माने नुनो मोनोदि माने इन्डास्ट्रि बे मा होनो बेखौ उइभिं खुलिनाय बिदि अइभिं खुलिनानै माखासे जि दान नाय बेफोरखौ जोङो माखासे ब्रेन्द फोर खुलिनानै जि दानाय बेफोरबायदिखौ मोननो थांसै आरो आथिखालाव बेनिफ्राय गोबां मोजां आरो बेफोरबो जेनेबा सासे बयनिबो आखायावथ' रां र रुफा थाया नालाय फ्राय सोरबा रां रुफा गोनां सुबुङा उइभिं खुलिबाय बिनिफ्राय खाथि खालानि जायनाव ओ जाय ओ माने बिदि मावनानै जाग्रा सुबुंफोर बा जि दानो गोरोंफोर बिथांमोनाबो माने खामानि मोनबाय आरो बेफोरावहायनो ओ मावनानै जानो हाबाय बिदि जोंहा गोबां सुबिदा आरो बेनिफ्राय ओ गोदो नि समावथ' जोंहा बिदिनो ओ आर'नाइानो होन बा जियानो होन गासिखौबो न'आवनो दाजोबो मोन हिन्जाव माहारिफोरा ओ गोदोनि समावथ' आरो खोनानो मोनबावो माने दावहा दावहायाव थां दावहारुफोरनो माने हर रावनो दानानै हरावनो सोंनानै माने आर'नाइखौ ओ गान हरोमोन बा दावहा लांनायनि सिगां हरोमोन बिदि होननाय जोङो खोनानो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथांनि थारैनो
औ औ बेनिफ्राय आथिखालावथ' आर'नाइफोरखौ मेचिनफोरजोंसो दानाय जासै आरो बेनिफ्राय ओ जेबा-गोबां दुखुनांथावबो माने जोंहा जि दानाय जोंनि बर'नि दख'ना आर'नाइना होन बेखौ माने गुबुन हारि रिफ्रासो मिसिनाव दानानै माने दायो आर आथिखालाव थ' माने वेस्ट बेंगलनो होनबा बबे बा कलकाता बेफोरनिफ्राय जोंहा जि साप्लाइ फैयो जोंनि आसामाव ओ बिनिफ्राय ओ बे दख'नाफोराथ' मेसिनजों दानाया माने गुबुन हारियासो जोंनि बर'नि दोरोङारि मान माने दानाय लु-लुनायनि माखासे माबाखौ माने सेनानै लांजोबबाय होननानै बुंनांगोन आरो बेफोरखौ नायोब्ला औ गोबां दुखुनांथाव होननानैबो बुंजायो आरो। ओ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो जेनेबा हायो औ
औ। नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन आङो बारा एसे मोजां खोनानो मोनदिया नोंथाङा अननानै सों
औ औ माने आथि आथिखालावहायना बर'फोरनि बिदि दानाय लुनायफोरखौ माने गुबुन हारिफोरा माने सेनानै लां बायदि माने बिथांमोनासो बिजनेस खालामबाय आरो जोंनि दख'नानि बिजनेसखौ बिथांमोनासो अयभिुलिनानै दायो आथिखालाव जोंनि आसामाव साप्लाइ हरो बेफोर बेदिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा?
औ औ नंगौ नों दायो आं नोंथां सोंनाय बायदिनो आङो फिननायखौ होनोसै नोंथां आथिखालाव जोङो गोबां गोबां गुबुन हारिफोरखौ बेबायदिनो उइभिं खुलिनानै जोंनि बर'निनो ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दख'ना आर'नाइ गामसा बायदिसिनाफोरखौ गुबुन हारिया दानायखौ जोङो नुनो मोनदों नुनाया ओ बियो मानि थाखाय जादों होनोब्ला जोंनिया बर' समाजावहाय दानि ओ आइजोफोराहाय दानाय लुनायखौ ओ गावनि न'आव बारा एसेबां ओ दालिआ हो बेनि थाखायनो गुबुन हारिफोरा उइबिं खुलिनानै जोंनि बर'निनो दोरोङारि दानाय लुनाय नायखौ ओ गुबुन हारियाव एबा जोंनि बर'फोरनोनो साप्लाय हरनायखौ जों दानि गोबां नुनो मोनसै ओ बिदि बिदिखौ जोङो बन्द' खा खालामनोब्ला जों बर' समाजावनो एबा बर' आइजोफोरानो गावबा गाव न'खराव नो बा गावनि जायगायावनो मोनसे गिदिर उनथिं खुलिनांगौ आं खौ सानो आरोना नोंथां अब्लानो जोङो ओगावनि बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायखौ जों ओ गावनि हा हारियावनो ओ-बा दानांगोन बा जोङो ओ फाननांगोन बा गुबुन हा ओ जायगायावहाय जोङो साप्लाय हरनो हानाय जानांगोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिफोरनो बेबायदि ओ- खामानिफोरखौ जोंनि बर'नि दोरोङारि जेनेबा गामसा दख'ना आर'नाइ बायदिसिना दानाय ओ लुनायफोरखौ मावनो होआ होआब्ला मोजां होननानै आङो सानो आरोना नोंथां
औ औ आथिखाल मुगायाव जोंहा बर'
आइजोफोराहाय दानाय लुनायनि बागै एसेबां बारा ओ रोंलिया जोङो गोदोनिफ्राय ओ दानि मु-मुगाव जुगाव नायोबोला जोङो गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां ओ गोदो गोदायथ' ओ आबै आबौमोननि समनिफ्राय एबा गावनि फिसाजोफोरखौ जि दानो फोरोंखायोमोन नाथाय जों दा आथिखाल मुगायाव नायोबोला ओ-बेबायदि जि दानो फोरोंनायखौ जोङो ओ नुनो मोनलिया आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो बेनि जा
ओ गुबन हारिफोराहाय ओ बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानै उइबिं खुलिनायखौ नुनो मोनो
नुनो मोनसैआरोना दा बेबायदिनो औ औ नंगौ थारैनो नंगौ उम बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दां बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा औ औ औ जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ आसा खालामो उनफ्राव लोगोमोनफिनगोन होन्ना औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।